खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों गोजोन फुंबिलि नोंथां नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ नोंथांखौ आं मोनसे बाहागोनि बाहागो लाना बाहागोनि सायाव सोंनो नागिरदोंमोन
औ
खोनादोंना नोंथां बे बाहागोआानो बाहागोआनो जाबाय मागो दमासि नोंथाङा एसे फोरमाय होनो हागोनना मागो दमासिनि बागै
औ हागोन नोंथां मागोआव जोंना मागोनि माने दमासि दिना जोंना भेलागुरु सावनाय जायो बै भेलागुरु सावनायाव जोंना गोबां नेमखान्थि दं बै भेलागुरु सावनायाव जोंना दुगै लोबै धुब धुना साथि सावनानै जोंना भेलागुरखौ सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बै भेलागुरु सावखालिनो जोंना हराव फिथा ओ फिथा माने लारु बायदिसिना जोंना सावनाय जायो न'आव बै फिथा सावनायफोरखौ जोंना गिबिफोरखौ दोननानै ओ माने मागोनि गिबि सानखालि एसे सेथि सानखालि जोंना बै ओ फिथा सावनायफोरखौ जोंना बाउनाय जायो बे बावनायखौ जों गोथोसि बावनाय होनना मोनथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां बै ओ बाउखांनायनि उनाव जोंना माने फिथा सामथाइफोरखौ फिथाफोरखौ जानाय जायो बै फिथाफोरखौ जोंना बर' हारिफोरा गोबां रोखोमनि फिथा दं जेरै उम हारुमा फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा लारु फिथा
औ
बेफोरबायदि बायदि बायदि दं
औ
बै ओ मागोआव जोंना बर'फोरा मा होनो बेदर जानानैबो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बै ओ मागो सानाव जोंना बर' हारिफोरा अमा बेदर जानाय जायो अमा बेदरजों लोगोसे बायदिसिना ना जानाय जायो
औ
आरो जोंना मागोनि नैथि ऐ नैथिबार जानाय मंगलबारखौ जोंना बर'नि गोथार सान होनना फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बै नैथि मंगलबारखालि जोंना बर' हारिनि मानसिफोरा गासैबो गामिनि मन्दिरफोराव थांनानै जेरै गासैबो माने बोराय सेंग्रा बोराय बुरै सेंग्रा सि सिख्ला गथ' गथाय गासैबो ज' जानानै मा होनो मन्दिराव थांनानै आफा बोराइ बाथौखौ जोंना सिबिहैयो बै खुलुमनायाव खुलुमहैयो माने खुलुमखांनानै जोंना बिनि उनावबो सोरबा सासे गोदोर सुबुंखौ उदैया खुलुमो खुलुमनानै माने एसे मान बावलायो बेफोरबादिनो जोंना रंजालायनानै मागोआव थायो आरोना बेफोरबादिनो माने जोंना ओ मागोआव
ज' जानानै माने रंजालायनानै थायो बोराय बुरैफोराबो आरो जोंना माने बर' हारिफोरा जौ लोंनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो गासैबो माने बोराय बुरैफोरा ज' जानानै माने मोजां गाज्रि रायलायनानै जौ बिदै लोंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बै बेफोर जौ लोंनायावनो जोंना गासै सुबुंफोरानो रंजालायना थायो
औ
आरो जोंना मानसि बर' हारिफोरा माने खायसे माने ओरैनो बुंनो थाङोबा जोंना बयबो रंजालायनानै थायो
औ
बिदिनो आं बाराबो बुंनो हाला नोंथाङा आंनो मागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय मागोनि बागै अब्लाबो आं एसे फोरमायना होनसै आं मिथिनायखौ
औ
मागोखौ सिगां आगोलनिफ्रायनो आबै आबौमोननि जुगनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं मागो ओ मागो दमासियाथ' जोंना बोसोराव खेबसेल' बेखौ जों रंजानानै खेदाइहरनाया जोंनि बिबान्थि नङा होमबा नोंथां। ओ मागोआवथ' जोंना ओ ओंखामनि आलि बेदरनि आलि बायदिसिना ओ जायो रंजायो नङा होमबा नोंथां। जौ जौ जुवा लोंनानै रंजायो मागोनि सेथि दिनाव नोंथाङाबो बुंखालांदों मागोनि सेथि दिनाव जोंनिया ओ थेलागुरु सावनाय जायो नङा होमबा।
औ औ
बै भेलागुरु साव सावनानै जों गासैबो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' ज' लोगो नांनानै बै भेलागुरिनि अरखौ सायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
ओ बै अर सायनायनि गेजेरावनो जोंनि गावनि खोथानि गावसोरनि बुंनांगौ लागा खोथाफोराबो रायलाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेनि अनगायैबो ओ गथ' गथाया गेदेर मानसिखौ खुुमो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
मागो दमासियाव जोंना गोबां रोखोमनि फिथा सावनाय जायो। जेरै थावनि फिथा एन्थाब पुरुमा फिथा बेफोरो ओ ओरै ओरैनोथ' जोंना फिथाफोरखौ बारा ओरै सावबाय थानाय जाया मागो ओ मागोआवल' गोबां रोखोमनि फिथा सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
बै फिथाफोरखौ जानानै जों मागोखौ रंजा खुसियै हंगार हरनो हायो आरोना नोंथां।
औ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
औ ओ मागोआव जों गेदेर मानसिखौ फुजिनानै गोबां ओ गोबां बोर लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बोर लानो हायो बै गेदेर मानसिनि बोर मोननानैनो जों गावसोरनि लाइफखौ जिउखौ ओ साजाय होनो हायो आरोना
औ
ओ बै मागो दमासियाव जों गोदान गोदान दख'ना गामसा गाननानै जों रंजा खुसियै बे बोसोर गोदाननि मागोखौ हेंगार हरनो हायो आरोना नोंथां
औ औ बे सैथो खोथा नोंथां
औ मागोआवथ' सिगां गोबां बोसोर बोसोर सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो बेखौ आरो रावबो बोखारनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
सिगांनि बोराइ बेन्थ'फोरा जाफुंनानै गालांनाय बेफोरखौ जों दासिमबो फालिबोगासिनो दं बेयो जाबाय जोंनि गोग्गाथाव खामानि नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओ बिदिनो आरो गोबां खोथा दंबावो जेरैहाय ओ
मागो दमासिया जोंनि
माबाखौ बुं माने मंगलबारनि बागै
नैथि मंगलबारावथ' जोंना माने गेदेरखौ सिबिनाय जायो नङा होमबा
औ औ
ओ नैथि मंगलबाराव गासैबो गथ'फोरा ओंखारनानै गेदेर मानसिखौ खुलुमो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ आं दानि बुंलांखाबाय
औ
ओ दाथ' आंबो मागोनि बागै बारा मिथिबाङा ओ अब्ला फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो गोबां खोथा मोनथिनाय थाबाय
मोनथिनो हाबाय आरोना नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर माने आं गा सै माने सोंथिफोरखौनो आं सोंनायखौ मोनथिनो हाबाय बे बेबायदिनो नों थां रायज्लायनानै जोबोर माने मोनथिनो हानायखाय दा नोंथाङाबो आंनि बागै एसे माबायदि मोनखो
औ नोंथाङाबो जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांदों आंबो मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिबाय ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय
आं आसा खालामो जे नोंथांजों बिदिनो गोबां खोथा रायलायबावनो मोनो उनावहाय
औ
ओ अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे होमबा नोंथां